हेलौ औ नोंथां
हेलौ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आंनि रावखौ खोनानोनानै थाङा औ आंबो खोनाबाय नोंथां
आं दा नोंथांनाव कल खालामदों जे आथिखालाव दा जोंनि गेजेरावहाय दा दैबाना सोमजिगासिनो दङ। बे आयदानि सायावनो बे आयदानि सायावनो एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों। दा समाव जोंनि बे दा आरो दैज्लां समाव हाय गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबाना दाब दाब ओनसोलफोराव जागासिनो दङ। दा गोबां जो दा माने गोबां सुबुंफोरनि न'खरफोरनिया बिदिनो सोरबा सोरबा माइ गायनाय दुब्लि हा बेफोरखौ खुरखालांदों। बेजोंनो लोगोसे लामा दालांफोरा बायलांबाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो फरायसालियाव थांनाय फैनाय बायदि बेलायाव गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों दा नोंथांमोननि जे ओनसोलजोंबो बेफोरबायदिनो दैबानाजों भुगिनानै दंबायबायो नामा? नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना।
औ नोंथां फोरमायहरनो हागोन आंहाथ'
औ औ औ
दैबानाथ' बेबायदि जोंनि ओनसोलफ्राव बा जोंनि जि एरिया बेवहायथ' जों दैबानाखौ एसेबां नुनो मोना नाथायबा जोंनि ओनसोलनि एसे दाव दावबायलाङोबा एसे गायथिं ओंखारलाङोबा बिथिं मोनसे जायगा दं जेराव माने अलरेडि बुहुत माने बिदिनो बिलो बायदि जायगाखा। बेवहाय आरो गोबां मानसिफोरबो थायो थानायालाय। मेसेंबाथ' दैया रानजोबो। खिथु दै लांबा बेहाय दैया बारा जानानै दैबाना जायो आरो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो माने। बेबायदिनो दैबानाजों भुगिनांगौ जानानै फैबाय थायो। आरो बिथांमोननि एरियानिफ्राय बिदिनो बेमार आजाराबो जोबनो थाङा नोंथां लोगोसे जे माने जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला बिथांमोना बिदिनो। मेन रड मेन रड बिथांमोना न' लुनानै थानांगौ गोनां जायो। बेफोरबायदि अबस्थाखौ माने नुयो आरो दासिमबो। लोगोसे बिदिनो। माबाथ' जोंनि एरियावथ' बिदि फ्रायानो दैबानाफोर जाया ना थायब्ला मोनसे दै दं। जेखौ जोङो माने सेसादैबो बुंनाय जायो आरो। गोबां बिदिनो फिसा फिलौ दङ खिन्थु बे फिसा फिलौ दै माबायावफोराव। बारा एसेबां गोलैया गोहोम गोल्लैया। जेब्ला अखा हाजेखिनियाव अखा बांद्राय हायो अब्ला बिथिं दै बानाया गासैखौबो माने गावजों लोगोसे लांफाजोबो माने। बिदिनो न'खरखौबो गासिबो स्रां सुस्रांलांङो। बिराद खस्थ' होयो आरो अखल जेब्ला माने हाजोआव अभाद्राय अखा हायो। अब्ला बे समावल' बिदि खालामो आरो बेलेख बादबाखि बिदिथ' माने दैबाना जाबायथानायथ' जोंनि एरियायाव नु आ नुनायाथ'।
नुनो मोना।
नुनो इसां मोना आरो सिगांनिफ्रायबो बिबायदि नुनो मोन्नायखौ जायाखैमोन खारन जोंनि ओ जायगाया एसे बोरि एसे दै माबाबाबो दैजि जागाबाबो माने एसे बोरि माबा थारनि आरो दा नोंथांमैनथिं बिदि नामा। ओ जेनेबा दैबाना जानाय मा जानाय बेबादि एरिया गोलोयो नामा ना माबाफोर एस्ट्रा बिबायदि दङ ना गोबां राहालामा फैबाय? फाबो एसे फोरमायलाय नोंथां नोंसिनिथिंखौबो।
थ' एक्सुेलि जोंनि ओनसोलावबो माने जाया नङा जायो। मानोना जोंना जोंनि ओनसोला माने भुटान खाथि जाहैबायना। ओ जेब्लानो बे बे भुटानावहाय बांद्राय खर'आवहाय बिदि अखा हायो। अखा हायोब्ला माने दैया हथाथखरिनो देरबोनानै जोंनि जे ओनसोलफोलनि गामिफोर बे गामिफोराव नैनि नै दाख्लैसो रेसेन्थलि दाख्लैसो जाथारदोंआरोना ओरैबादि मोनसे घथना जादों माने दुब्लि दुब्लि बारियाव जेसेबांनाखि माइ गायनाय दङ आमफ्राय बिजों लोगोसे ओ माने गायिफोरबो आरो हालेवखानायफोरबो दंमोन बेखौ एखखेबारे बे दैबारि या ओ हाजोनिफ्राय बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दे देरबोनानै लोमसा सावनानै बिदा बाला खोनानै दंजोबो आरो दा। दा गोबां मानि न ओ गोबां बेबायदिनो बे जोंनि जायगानि ओनसोलनि मानसिफोरा माने आबाद मावनायाव बुहुथ खस्थ जाबाय आरो दा बेफोरखौ मा राहाजोंबा जोंङो सुलसन खालामनो हागोन बेखौ जोंङो ओ माने साननानै मोनाखै आरो माने दा ओरैबादि जादों माने माब्लाबा समाव फाय लामाया लांदांफ्राबो एसे माने एखे माने हाजोनि दैथ' रिस सरख्लायो आरोना बिराद माने स्फिथ फैयो बिनि जावुनाव खुरखायो आरो दैया। बिनि खुरखानायाव बिबायदि जोंनि जे ओनसोलाव बेबायदि दुब्लिफ्राव गासिबो माने बाला हाबनानै दङ। दा माइ गायनो मोनाखै आरो ओरैबादि खस्थजों मोगा मोगि जानानै जानो गोनां जादों दा बेफोरखौ होबथानांगौब्ला दा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनांगौब्ला जों माबायदि राहा लानाया गाहाम जागोन नोंथां बेनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिनिथ मोनसे ओ राहालामाया थ'‌दैखौ आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानदों माने दैखौ लाखिनायावथ माने सम्भाव नङा फिसा गुदुं मोनबो बे दैया माने थांथारखायो जेरैबो औ थाखायो ओमबाबो बेजों दा माने खम बिबांनिबाबो जोंङो बासिनानै लाखिनो हायो आरो। जेनेबा माथावरि खोनायो ओय दैसा एस जिं जिं आलि खोयोना गिदिर गिदिरनो आलि खोनानै बिदिनो अन्थाय फोर जाबो जों बेफोरबादि आयदाफोरखौ लानानै माने बेफोरबायदि खारजुफोरखौ लानानै जोङो दैबानाखौ एसेबाबो जों होबथानो हायो आरो। बे' नङा जे बेखौ जौसे खोन्दोआव जौसे खोन्दो जों बेखौ दै होबथानो हागोन बे आरो मुं माबाबो नंखाया हाखाया बेखौ। खिन्थु बे बेखौ आं बेखौल ओ मा होनो बेखौ? सुस्रांनो हानाय लामाखौ माने आं बेखौल नुहरदों आरो बाट बाखिथ जेनेबा दैखौ बेलेगथिं ओरै जावना हरनाय माबा हरनाय दै लामा सोलायना होनाय बेफोरखौथ एसे असमबावखा मानो होनोब्ला दैनि लामायानो माबानो नंखाया माने मा होनगोन बेखौ दै दैया लामायानो गैखाया गोसोबानो बे गावनि गोसोजों बोहायलांगोन ओरैबा ओरै आरो बेबायदि नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायावलाय?
दा नोंगौ नोंथ औ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो दैयाथ गावनि जे लामाजों बेखौ लामाजों बियो बोहैलांखागोन बेखौ ह होबथानो लाखिनो हाया थेवब्लाबो नोंथाङा राहा होदों आरो जेनबा नोंथाङा माने नोंथांनि साननाय बायदि दि लामा खौ ओरैबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानदों जेरैहाय माथावरिफोर एसे खोयोब्ला जाबनानै लाखियोब्ला माने दैया एसेब्लााबबो माने कन्ट्रलाव फैगोन बेबायदि बाथ्राखौ माने दुब्लियाव जेनेबा बेबायदि हाबबाय थानाय हाब थानायाव हाबबाय थानाया बेबायदि नो एस एसे कन्ट्रलाव फैगोन नोंथाङा बुंबाय आरो दा बेबो मोनसे औ औ दा बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा आं बुंनो सानबावनाया बेनो।
औ नोंथां बुंलाय।
ओ बुंनो साननाया बेनो दि माने जोंनि बे गामि ओनसोलफोरनि जे बांसिन फ्राय सुबुंफोरानो माने जोंनि ओनसोलफोरनि आरो आं बे गुबुनखौ बुङाखै जोंनि ओनसोलफोरनि बांसि सिन सुबुंफोरानो मानि आबादजों जिउ खाङो। दा आबादजों जिउ खांनायाव बिसोरो बे बोसोरसेयाव बे इयार बे बोसोरसे इयाराव माने बिसोरो आबाद मावनानै जुदि माइ गायनो जुदि मोनाब्ला जोंनि बिसिनि जे नखर बिसनि नखर खुंनाया एसेब्लाबो माने ओ गोहोम गोग्लै। गोनखौ नुनो मोनदों आरो दा। बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर एसे आइडियाफोर दं नामा? माने आं बुंनो नागिरनाया बेनो नोंथां। ओ नोंथाङा आं बुंनोनागिर बेनो जोंनि नखरफोरा थारमाने बेबायदि जायोब्ला माइ गायनो मोनाब्ला जोंनो एसेब्लाबो गोहोम खोग्लैगोन आरोना रांखान्थियाव दा बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर आइ दिया दं नामा?
औ दंनायाथ जों बिनि थाखाय आइडियाखौ लानांगोन ओ फार्स्ट स्टेप आनो ङा माने बेनो माथावरि खोनाया फासट स्टेपा आरो सि बाव जुदि बिदिनो बालाफोर खोब्बायबा थ जोङो ह खाबैथ बेखौ आरो जों बानायनो हाखाया जेब्लासिम बे दैया गावनि एक्सट्रा लामा बानायागौ माने आरो बेलेग जों माबाबो गायनो हागोन जेनेब बा बेलेग ओ गोरान खेथिफोरबो गायनो हागोन जोङो। नङा होमबा नोंथां गोरान खेथिखौबो जेरै जों बोथोर हिसाबै जेरै थरमुसफोर गायो बिदिनो गोबां बिदिनो। बोथोर हिसाबै गायोना बेबायदि गायनो हागोन आरो जों। आं बेफोरबायदि लामाखौ नुहरदों ओं आरो लोगोसे बिदिनो बालाबारियाव जाग्रा गोबां ओ मा बा दङ मा होनोमोनलाय बेखो आबादफोर दङ जेरै थागुनाफोर नोंथां बेथ दानि जुगाव बुहुत ओ औ बेफोर थ' बहुत माने आबादथ' माने ओ बुहुत मानसियानो बाइयो आरो बेफोरबायदि बुस्तुखौ आरो दामाबो बेसे नयाबो बेहा गोबां दा सानया थाया सान थाङोबा नै ओ बै एसामिसफोरनि बिहु बेफोरावथ' बे थाउनाफोरखौ बहुद जानाय जायो। नोंथां औ आं बुहुद माने ओ से केजियावनो माने गोबां बेबाय दि ओ सेजौसिमहालागै आं थांनाय नुदों आरो बेबो मोनसे मोजां राहा लामा आरो जुदि दैबानाजों बिदि जादोंब्ला नंनायालाय नों गौ माने जोंनि ओ गुबै आबादा माइ। खिन्थु जुदि माबाया दैयानो बे खौ बिदि खालामबायबा जोङो एसे बेलेग आयदाबो जों लानांगोन गावनि जिउ राहा खुंनो थाखाय नोंथां नङा होमबा।
औ।
औ आरो लोगोसे जों बेफोरबायदि औ
औ-औ नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौ बुंदों दा समावहाय जोङो ओ जों-जोंनि न'खरफोरा जुदि माइ आब आबाद मावनानै थांनानै थायोमोनब्लाबो दा बेखौनो दै बानाखौ जिथु दैबानाया जोंनि जिउआव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मिथिंगायारि जा थायो होननानै जों बुंनांगोन बेखौ दा बेहाय औ बिनिखायनो जोङो मा होनो आबादनि सोलायहाय जेन'बा दै बानाया लासैनो एसे खमाय लाङोब्ला माइ आबादनि सोलायहै जोङो नोङो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला थागुना आबाद बायदि-बायदि गोरान आबादफोरखौ जों मावनानैब्लाबो जोङो दा रांखान्थि बियाव जों एसेब्लाबो माने बै जे खहा जानाय माइ आबाद जे मावनो मोनिआवसो खहा जानाय बेफोरखौ एसेब्लाबो माने हेफाजाब होगोन सुफुंनो हागोन। खौ नुहूरदों आरो जोबोद मोजां नोंथां ओ जोबोद मोजां मोनदों बेबाय दि जोङो राहा लामाखौ जों उननि समावबो बेबायदिनो ला नांगोन ओ जोङो रायल्जायनांगोन माखासे जेंनाफोरा जोंनि रायज्लायनायनि गेजेरजोंबो समाधान जायो नङा होमबा। ओ मिथिलायनायनि गेजेरजों बुंलायनायनि गेजेरजों समाधान जायो दा ओ नोंथां टाइमा
औ जाना फैबाय नङा होमबा-होमबा नोंथांजों लोगो मोननानै बहुत गोजोन न्नाय मोनबाय नोंथां आसा खालामदों उनफ्रावबो जों लोगो मोनलायगोन।
उम नोंथांजों आंबो दिनैनि जे आयदाखौ लानानै सावरायनायनि सावरायनायाव जोबोद मोजां मोनबाय आरो उननि समाव बिदिनो जोङो लोगो मोनबावगोन नोंथां। दे होमबा नोंथां दोनबाय दे ओ-ओ दे ओ।